ओ हेल'।
औ खोनादों नोंथां? औ औ खोनादों।
औ मोजाङैनो खोनादो दा सावनखौ?
औ खोनादों मोजाङैनो।
औ नोंथांनि हरनाय जाहोना मामोन नोंथां?
उ औ नोंथां ओ आङो हरनायनि जाहोना जाबाय जोङो बर' हारिनि बे हारिमुनि बागै एसे। सावरायनो थाखाय हरदों नोंथां।
औ।
औ होमबा दे ओ। बर'फोरनि ओ हारिमुनि बागै जेरै जोङो माने गोबां। ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला जों जेरै जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोर गासैनिबो। बा गेजेराव नोंथाङा ओ मानि बबे मोनसेखौ ओ फोरमायो नोंथांनि गोसो बायदियै मोनसे हारिमुनि सायाव।
औ हागोन नोंथां औ जों हा रिमु होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां? हारिमुवा जोंनि सिनस्रि बायदि नङा होमबा जेरै नोङो गावनि महरखौ जुदि आयनायाव नायोब्ला जेरै गावनि महरखौनो जेरै नोङो नुफिनो। थिग बिदिनो हारिमुवाबो नोङो ओ माने नों गावगानि महरखौ नायब्लानो हारिमु हारिमुआव बेरखांफिनो आरो। मानोना जेरै नों सासे मानसिया ओ जि खि जाया खामानिखोनो मावा मानो नङा होमबा आबाद मावनाय बा जोंनि बे दानाय लुनाय। जोंनि जानाय लोंनाय थानाय बेफोर गासै हाब बा हारिमुवनो जेरै हारिमुआव बेरखाङो आरो नङा होमबा हारिमु हा रिमु होननानै बुङोब्ला जोङो फंसे सोदोबजों बुंनानै जोङो बेखौ फोजोबनाया गोब्राब। नङा होमबा नोंथां हारिमु होननानै। बुङोब्ला जों दानाय लुनायखौ लानानै जों जानाय लोंनाय। जोंनि गाननाय जोमनाय गासैबो हारिमु। आं दिनै मोन बुंनो सानदों जोंनि दानाय लुनायनि स हारिमुनि सायाव जेरै दानाय लुनाय हारिमुवा बोरै जोंखौ सिनायथि होयो नङा होमबा? हारिमुवानो जोंखौ सिनायथि होयो जेरै मोनसे हारिया जुदि हारिमु गैयाब्ला बे हारिया गोमालांनो थाखाय बारा सम नाङा जेनेबा। मानोना जोंनि बर' हारियाबो। गोदो जेनेबा मिरु जिरुयै जोङो रायजो जाबोदोंमोन मानोना जोंनि हारिमुखौ। गुबुन हारिफोरा जेरै मानो
गुबुन हारिमु हारिया जोंखौ जोङो नासयदोंमोन नङा होमबा जोंनि। गोबां मानसियानो जेरै हारस हौवाजों हाबा जानानै दख'ना गानालासेनो सारि गाननानै दिनै माने गोमालांनो हमदोंमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोंनि बर'फ्रा सांग्रां जाबाय दिनै जोङो गाव गायनि दख'ना गाव गायनि गामसा गावगायनि आर'नाइ फालिफोरखौ जों गावगायनो दानानै दिनै ओ हमथानानै लाखिबाय दं। बे बेफोरनो जोंनि हारिमु आरो नङा होमबा हारिमुआव बोरै सिनायथि होनो होननानै हायो नोंथां सापस जेनेबा जोङो बहाबा जायगायाव नोङो थांनानै जुदि नों गोदोनायाव जुदि आर'नाइ गांसे लायो ब्ला नोङो दामग्रा दख'नाखौ लानानै नोङो बहाबा बेरायनो थाङोब्ला अब्ला गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो नुगोन बेयो बर' हारिनि मानसि होननानै नोंखौ सिनायगोन आरो। नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो नों आर'नाइ गांसेखौ गोदोनायाव लानानै नोङो बहाबा नोङो दिल्ली बुम्बाइ बबेयावबा नोङो आमेरिका बा लण्डनफोराव नों बेरायनो थांब्लाबो नोंखौ बै बर' हारिनि मानसि होननानै नों खौ सिनायथि होनो हागोन आरो। मानोना आर'नाइया बे जोंनि देहायाव लानायल' नङा बे हारि खौनो मोनसे फोजौनाय हारिखौनो मोनसे सिनायथि होनायसो नङा होमबा। जेरै दख'नाखौथ' हारसाया मानसिया बा सोरबा बांगालफोराथ' दख'नाखौ गाना ना नङा होमबा।
औ नोंगौ।
बेखौ दख'नाखौ जोंनि आइजो हिनजाव माहारियासो दिनै दख'नाखौ गानगोन। हौवा माहारियासो दिनै गामसा बा आर'नाइखौ लागोन अब्ला बैनिफ्रायनो जों हारिखौ जोङो सिनायथि होनो हायो आरो। मानोना बियो जोंनि देहायाव जोमग्राल' नङा बियो जोंनि माहारि हारिखौनो बियो सिनायथि होयो। होनो हायो आरो। बिदिनो जों बागुरुम्बा मोसानाय बेबो मोसानाय मुसुरनायाबो जोंनि हारिमुवआवनो गोगलैयो नङा होमबा। जायखौ जोङो बा बागुरुम्बा दोहौ मोसानायनि गेजेरजों बुहुमनाङावनो दिनैखौ सिनायहोबा बागुम्बा दोहौ मोसा होनानै नङा होमबा जायखौ भारतनि गिबि मन भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादोंमोन नङा होमबा नो थां। बेयो जोंनि मोनसे हारिमु। खौ जौगाहोनाय हारिमुखौ दावगाहोनायनि आगानथि बेबो मोनसे। माने जोंनि थाखाय आगानसे दावगानाय आरो अब्ला आं नों थांनियाव सोंनो लुबैदों नोंथां जोङो हारिमु होननानै बुंङोब्ला नोंथांनिफ्राय। आं मिथिनो लुबगैयो हारिमुया बोरैहाय जोङो हारिमुवा सोमजिखो हारिमुवा बोरै जानांगौ। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नंगौ हारिमु होननानै बुङोब्ला बे हारिमुवा मोनसे हारिनि गासै हारिमु बे हारिमुआव। मोनसे हारिनि गासै ओ माने बिथिङानो बेरखाङो। जेरै जानाय लोंनाय। थानाय गाननाय जोमनाय बिसोरनि राव हारिमु। ओ राव रायलायनाय बेफोरबो माने गासै बे बिथिंङानो बेर खायो‌‌ आरो जायखौ जोङो। ओ माने हारिमुवा मोनसे हारिनि आयना बायदि होननानै बुंदों जों बेखौ। बेबायदि होननानै बुंदों बेनिखायनो मोनसे। हारि जानानै थानोब्ला हारि महरै सिनायथि जानोब्ला जोङो। ओ हारिमुवा थाथारनांगोन बेयो हारिमु थाब्लासो जोङो मोनसे हारि महरै जोङो गसंथानो हागोन बा गुबुननि सिगाङाव जोङो सिनायथि गावखौनो होनो हागोन दा थिग बेबायदिनो जोङो ओ गाननायनि बेलायाव जोङो ओ जोंनि जा गोदोनि ओ माखासे गानाय जोमनायफोरजों जेरै दङ दख'ना, गामसा ओ आर'नाइ ओ बैफोर जोङो गोदोनि बा जोंनि हारिनि बेफोर गान्नायफोर खौ जोङो गावनो बानायनांगोन, दानांगोन बैफोर दानाय लुनायनि थिङावबो जों बैफोरखौ ओ बेफोर बैफोरखौ माने जोङो लाखिनांगोन लोगोसे जों बे ओ गाननाय जोमनाय बा जोंनि गाननाय जोमनायखौबो जोङो लाखिनो नांगोन जों अब्लासो ओ जोङो सिनायथि जागोन लोगोसे जोंनि माखासे ओ जानाय लोंनाय फोरबो जोंनि हारिमु दङ, माने माखासे जोंनि बर' नि ओ आंगो जानाय ना माखासे ओ उम खान्थिजों जानायफोर बेफोर जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो ओ माने लाखिनांगोन बेखौ हमथानानै जोङो फालिबोनां नांगोन। सिगाङाव जेरै जोङो सिगांनिफ्राय जों जेरै खालामबोदोंमोन दाबो जों बेखौ बेबायदिनो जोङो खालामनो नांगोन लाखिनो नांगोन। बेनि उनावहाय जोङो ओ राय ओ रावफोरखौबो जोङो लाखिनो नां लाखिनो नांगोन। जोंनि राव रायलायनाय नाय मोनसे राव जुदि मोनसे हारिया जे राव गैयाब्ला बियो मोनसे ओ उम माने राव महरै जानानै थाया हारि महरै जानानै थाया। बेखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन। जुदि आरो मोनसे ओ मोनसे रावजोंसो नोङो बा गावनि बिमानि रावजोंसो नोङो माने गावनि गोसो सिंनि साननाय हनायखौ नोङो मोजाङै फोरमायनो हायो। बेनिखायनो जोंनो बे रावा जोंनि थाखाय गोनांथार जोङो हारि रावखौबो जोङो थांनानै लाखिनांगोन आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। जोङो हारि हिसाबै थांना थानायबा जोो हारिमुजों लोगोसे जोङो जोंनि नि राव थुनलाइखौबो हमथानानै लाखिनांगोन नङा होमबा? खालामब्ला हाबासो जोङो मोनसे जोङो हारि हिसाबै जोङो बुहुमाव थांनानै थागोन नङा होमबा? गिबियावनो जोंनो रावखौबो नांगोन नङा होमबा? राव गैयाबोला नोङो बोरैहाय नों सोरजों रायलायनानै नोङो गाव गावनि सिनायथिखौ होनो हानो नङा होमबा? जेरै जोङो बर'आ गाव आइनि मोनसे आंगोआ राव दंखायो नङा होमबा? जाय रावा दिनै ओ दाइनथि फारिलाइयाव हाबबाय नङा होमबा जोंनि बर' रावाबो। बेबो जोंनि थाखाय माने बेबो जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो नङा होमबा? जानाय लोंनाय जोंनि राव हारिमु गासिबो बेयो हारिमुआवनो हाबजोबनानै थायो आरो। बेखायनो आं बुंदों हारिमुखौ जों फंसे सोदोबाव बुंना फोजोबनो हाया नङा होमा नोंथां? जों दिनै मावनाय दांनाय बर'फ गोदोनिफ्रायनो जों आबाद मावनानै जायो नङा होमबा? बेफोरबो जोंनि हारिमु नङा होमबा? बर'फोरा जेखाइ खबायखौ गावनि आखा आखाइजोंनो हेबनानै दिनै ना सायो जोङो बिदिनो ख'खा सायो बेफोरबो बर'निनो हारिमु। नङा होमबा? जायखौ जोङो गावायनि न'नि बारिनि औवाखौ दानानैनो जों हेबनो हायो नङा होमबा? नोंथां, बेफोर आखाइ हारिमुवा जोंनि बर'निनो हारिमु। थिग बिदिनो जोंनि जानाय नङा होमबा जोङो नारजि अमा जानाय जोङो बिदिनो जोङो गोखा गोखै जानाय बेबो जोंनि हारिमुनिनो बेयो मोनसे सिनायथि आरो। थिग बिदिनो जोङो ना हमनानै जायो बर'फोरा नङा होमबा? जोंनि दायो दैज्लां बोथोर जोङो जोङो माबाफोराव थांनानै जोङो ओ। जोंनि फुख्रि दैमा दैसाफोराव थांनानै लोगोसे जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो ना मोनसोगारो आरो दैज्लां बोथोराव बेबो जोंनि आखाइ जोंनि बे हारिमु नङा होमबा बर' फोरादि ना हमनानै जायो बेबो मोनसे हारिमुआवनो गोग्लैयो माने हारिमु होननानै बुङोब्ला जों गोबां खोथाखौ जों दिनै सावरायनो हायो लोगोसे जोङो जों बोरैहाय थायो जेरै जों बर'फ न' न लुयो नङा होमबा? जायखौ न' लुयो जोंनि कालसार दिनै साहा थिं जोंहा इसिं न' ओंखामसालि लोगोसे जोंनि ओंखामसालिनि खर'आव जोंहा बाख्रि थायो नङा होमबा जायखौ माइ दोनग्रा बेखौ जोङो लुनाय जायो नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो सानजा ओ खोलाहा जोंहा मोसौ गुलि थायो नङा होमबा बेफोरखौ जोंनि बर'नि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बेबो हारिमुनि नेमखान्थि आरो नङा होमबा नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथाङा औ होनबा जोंहा जोंहा जेनेबा हारिमु थाखाय न' लुनायावबो जोंहा मोनसे कालसार ट्रेडिसन बायसा दोङो नङा होमबा? जोङो साहाथिं जोङो इसिं न' ओंखाम सालिखौ जोङो संनाय जायो नङा होमबा? जायखौ जोङो ओमफ्राय इसिं न'नि जोङो सानजा खनायाव जोङो बा बाख्रि बान्दारखौ जों बाख्रिखौ लुनाय जायो। नङा होनबा नोंथां माइ दोंनग्राखौ बिदिनो जोंओ लामानि खोला हाथिं जोङो मोसौ गुलिखौ जोङो दोननाय जायो आरो नङा होमबा नों थां बिदि जोंहा बर' फोरा बिदिनो न' लुनायावबो जोंहा नेमखान्थि दङ बर'फ्रा बियो बियो जोंनि सोलिबोनाय बियो हारिमु बायदि जोङो आसार खान्थि आरो बे बर'निनो। औ अब्ला जोङो ओ गोबां खोथाखौ जों सावरायनानै जों गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दिनै जोंनि सावरायनाय टपिकखौ बेखिनिआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दोनथ'बाय गोजोन्थों।